हेल'
हेल' खोनादोंना?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ बिदिब्ला ओ दिनैहाय बर'फोरनि दोरोङारि संनायाव जि आदब बाहायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
ओ संनाय संनाय खावनायाव ना नोंथां?
औ
औ औ हागोन नोंथां। ओ आयदा बायदि नोंथांनि सोंनाय बायदि आङो आं जा मिथिगौ बिनि बागै फोरमायनानै होनो सानबाय।
औ
ओ जोंनो बर'फोरनि संनाय खावनायावहाय माखासे रोखोम एबा आदबै संना जानायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै ओंखामाथ' गाहायै थाखाबाय। बिनि अनगायै ओंख्रिखौ माबोरै बर'फ्रा मा मा रोखोमाव माने आदब बायदियै संनानै जायो बिनि सोमोन्दै आङो फोरमायलांसै बर'फोरनि नि ओंख्रि जानायाव जोङो ओंख्रि जानाय नुनो मोनो आरो एवफ्रावनाय जानाय नुनो मोनो। मोनो आरो गोरानै एवना जानायबो नुनो मोनो आरो सिथोब सिथोब एवना जानाय आरो लाव लाव ओंख्रि संनानै जानाय आरो मिनानै जानाय आरो बाथोन देनानै जानाय बेखौ नुनो मोनो।
औ।
जेरै ओंख्रियाव ओंख्रि होनबा जेरै जोङो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि अनलाजों दाउ ओ सबायजों साम' आरो नारजि नारजि अमा आरो नारजि दोलो बेफोरो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि ओ आरो बेखौ माबोरै दोरोङारि संनानै जायो बेखौ नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ। नंगौ।
औ नोंथां मिथिनायाथ' एसे मिथिगौ
औ बिनि उनाव आरो जोङो एवफ्रामना जानायखौबो नुनो मोनो। जेरै एवफ्रामना जानायावहाय दाउ बेदर एमबु बेदर बेफोरखौ जोङो एसे फ्राम फ्राम एवफ्रामना जानायखौबो नुनो मोनो।
औ।
आरो गोरानै एवना जानाय जोङो गोरानै एवना जानाय होनबा बेदर जेरै हाग्रामायाव नै बा अरनबारिफ्राव मोननायफोर जे जेरै एन्जर बेदर ओ आरो एम्बु बेदर आरो ना बेफोरखौबोनो जोङो गोरानै एवनानैबो जायो।
औ।
आरो थेब थेब एबा बे जोङो बिदिखौ एसे सिथोब सिथोब खालामनानै ओंख्रि जे जायो। जेरैहाय थास' आथिं मिथिंगायाव जे मोनो ओ थास'नि थास' माने थास' आथिं होनो ना।
होनो औ।
बेखौ जोङो ना गोरानजोंहाय एसे ओ बारा बिदै दोनालासिनो थेब थेब खालामनानै जे जायो हायो नोंथां।
औ।
औ। बेजों लोगोसे जोङो नुनो मोनबावो मैथा खांख्राइ। मैथा खांख्राइखौबो जोङो बेबायदि जानाय नुनो मोनो। आरो खुसिया अन्थाय बाजाब। खुसियाआरो अन्थाइ बाजाबखौ ब-बर'फ्रा बिदिनो थेब थेब बिदै एसे दोननानै गोथावै संना जानायखौ जोङो नुबोदों।
औ। आरो बेबायदिनो गोबां दंबावो। बर'फ्रा एबा थेब थेब एबा बिदैखौ एसेल' सिथोब सिथोब दोननानै जानाय नुनो मोन्नाय जायो। ओ बेजों बिनि अनगायैबो आरो जों बर' फोरा लाव लाव ओंख्रि संनानै जानायखौबो जों नुनो मोनो नों नंगौना नोंथां?
औ औ।
ओ जेरै लाव लाव संना जानाय होनबा जोङो नुनो मोनो मैथा ना आरो मैथा बांगाल आरो लाफा खारै आरो ए थाइगिर जों ना आरो आरो गोबां दंबावो बेबायदि यैनो ओ आरो जोङो मेना जानाय बे मेना जानायाव जोङो ना मेना जानायखौ नुनो मोनो। आरो खांख्राइ खौबो खांख्राइ खौबो जों मेना जानायखौ नुनो मोनो ना नोंथां?
औ औ।
औ आरो बर'फोरा बाथोन दिनानै जानाय। बाथोन बाथोन खौबो बर'फ्रा देनानै जायो जेरै ओ बे बिलो आव मोननाय ओ खांख्राइ आरो गांजेमा सिं खावरि आरो ना बेफोरखौ बर'फ्रा माने न'आवनो थाखानाय गंगार दुन्दिया, बानलु फोर बेफोर बायदि होनानै गोथावै देनानै बाथोन जायो नङा होमबा नोंथां?
औ जायो।
जोंनि बर'फोर नियाव जोङो बेबायदि जोंनि दोरोङारि ओंख्रि एबा संनाय आदब फोराव जोङो बर' फोरनिया बेबायदि रोखोमै संना जानायखौ जोङो नुबोदों आरो एबा जोंनि न'खर फोरावबो गोदो निफ्राय बेबायदि ओ संनानै जाबोनाय जाबोनाय जाबोनायखौ जोंबो नुबोदों।
औ।
ओ। नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै एसे मिथिबा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ बर' फोरनि संनाय खावनाय जानाय आदब होनोब्लाथ गोबां मोननो हाखायो नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
संनानै जानाय एवनानै जानाय बाथोन सिफ्ले नानै जानाय गोरान एवनानै जानाय थेब थेब जानाय आरो रुनानै जानाय बिदिनो बोथोर फोरावथ मैथा बांगाल जोंनिथिं मैथा बांगाल होनो नोंसोर निथिं मा होनोथाय नोंथां?
ओ जोंनि थिंबो मैथा बांगाल खौनो होनो नोंथां।
औ बेखौ हाय रुनानै जायोब्ला गरम दान गारो होनलायनानै रुनानै जानायखौ नुनो मोनबोदों।
औ नंगौ।
आरो आलु फोरखौबो बेबायदि बिदिनो रुनानै बाथोन सिफ्लेना जानाय
औ।
आरो बिदिनो मिथिंगाफोरनिफ्राय लाबोनाय ना खांख्राइफोरखौ एवनानैबो जानाय ओ बाथोन मेनानैबो जानाय बा ओंख्रिफोराव होनानैबो जानाय जेरै मैथाजों खांख्राइ मैथाजों ना नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेफोर ओंख्रिफोरनि गेजेरजोंनो माने बर'फोरनि जानाय हुदाखौ नुनो मोनखायो मानो होनबा बर'फोराथ' मिथिंगायावनो जि मोनो बेखौनो एकदमबारे गोथाव संनानै जाखायो।
औ नोंगौ नोंथां।
आरो बर'हिनजावफोरनि बेबायदि ओंख्रि संनायखौ मोनजाब्ला माने गुबुन हारिनिफोरा माने एकदम जाजोबखायो आरो।
जेरै दा ओ हटेल हटेलावनो नाय जेरै दा माने बाजै हटेल जे होनो बेवहाय र' माने फुरा बर'फोरनि माने ओ साम, ' एम्फौ लाथा, ना बेफोरबायदि माने एकदम संनायखौ नुनो मोनो। नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
बेवहायनो माने बर'फोरनि संनाय मोनजायो बा बर'फोरनि मा मा बर'फोरा मा मा आदबै संनानै जायो बेखौ मोनजायो होननानै माने गुबुन हारिफ्राबो गोथाव मोनजायो नालाय लाय जाहैनायखौ नुनो मोनो माने आरो बेनि गे मिथिखायो जे बर'फोरनि ओंख्रिया जे माने बेसेबां गोथाव माने बेसेबां गोथाव जायो एसोरनि संनाया आदबा।
औ नंगौ नोंथां। थारैनो जोंनि बर'फ्रा ओ गावसिनि रोंगौथि आदब बाय दियै माखौ मा मैगंखौ एबा मा बेदरखौ माबायदि संनानै जायोबा माबादि आदबै सङोब्ला बियो गोथाव जागोन बे रोंगौथिखौ गोदोनिफ्रायनो गावनि रोंगौथि बादि संनानै जाबोदों। नङा होनबा नोंथां?
नंगौ।
थारैनो बाख्नायथावथार ना नोंथां?
औ औ।
बिदिब्ला ओ दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ दोनथ' जाासिगोन नोंथां समाबो जाबाय ओ नोंथाङा आंनो सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ उनाव लोगो मोनफिनगोन नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों।